ओ नोंथां अ नोंथांङा खोनादों ना? अ अब्ला जोंङो नोंथां दिनैनि टपिकखौहाय खारैनि सायाव लानोसै नंङा होमबा?
अ जायो नोंथां।
औ खारै होनोब्लाथ' जोंनिया ओ थालिरनि खारै सबायाइनि खारै आरो बिदिनो गोबां खारै बानायनो हानाय दं आरोना। ओ गियावनो जोंना थालिरनि खारै बानायनो थाखाय जोंङो थालिरखौहाय दाननानैहाय फोराननांगौ जायो आरो। फिसा फिसा दाननानैहाय ओमफ्राय बेखौहाय ओमफाय बेखौहाय मोजांङै फोराननानैहाय रानहोनानै उनावहाय जमा खालामनानैहाय एफोरखौ सावनांगौ आरो।
औ नंगौ।
ओमफायो बेनो सावनानै माबाबाथाय खारैया हाथफ्ला जासिगोन। ओमफा बे हाथफ्ला जानाय खारैखौहाय जमा बुथुमनानैहाय ओ बर'फोरनि गेजेराव ओरैबो नुयो आरोना खारैखौहाय माने गल गल गल गल माबानानैहाय दैजों एसे फिनानै गल-गर खालाबना दोननाय नुनो मोनो आरो । बेै खायफा खायफा गोरानबो दोनो। आमफाय इदिनो ओमफाय इदिनो सरनो थाखाय जोंनो खारैखौ सरनो थाखाय जेनेबा माबा ओ नालेंखर नालेंखरनि बे नारेंखरनि ओफ खथा नालेंखरनि खथाययावहाय ओ बे खर'खै गुदुं थायोना? अ बेजोंहाय बे जोंहाय गुखनो थाख खाय जोंनो ओ बिनि बिनि गुदुंनि सायावहाय जेनेबा नालेंखल खथायाव एसे जिगाब होनाय जायो आरो । एसे जिगाब होनानै हाय उमफाय बेख खारैखौहाय हाथ'फ्लाखौ जेनेबा खालि खौहाय दैजों फिनानै माबासिगोन आरो सरसिन सरना लासिगोन माने । बिदिनो थंगा नंङाबा इदिनो ओ खुरैफोरावहाय सरना लानाय जायो आरो खारैखौ । ओमफाय ओं आरो जोंना सबायाइनि खारै होनोब्लाथ' सबयखौ जोंहा जेनेबा ओ गिबियावनो सबाइखौहाय जोङो दुब्लियाव फोना लानानै सबाइखौहाय लाबोनानै जेनेबा बे सबाइखौहाय बुख्रुबबाय बुख्रुबनानै बेगरखौ एस्रा दोनबाय ओमफफ्राय बिनि रोदा बेनि रोदा बा फिफ बिफां बिफोर रोदाथ' नङा बिफां बिफांखौहाय माने सावनाय जायो आरो ।
नंगौ।
बिफां अ बिफां माबा माने फिथाइखौहाय सावनाय जायो आरो फिथाइनि बिगुरखौहाय बिगुरखौहाय सावनाय जायो आरो ओमफ्रायो ओमफ्राय बे बेखौ मोजाङै खामजोबनाय जासे सावनाय जायो ओमफाय बेखौहाय साव हुखांनानै जेब्ला हाथ'फ्ला जागोन अब्ला अब्ला बेखौहाय ओ हाथफ्लाखौहाय जमा खालामनानै दोननानै बेखौबो बेबायदिनो जेरै थालिरखौ सरो बेबायदिनो खारै सरो आरो बेखौबो ओमफाय जोंआ ओ जोंनि खारैखौथ' बांसिन गोथाव खारैखौ माने सबायनि बेखौनो होननाय जायो आरो
औ
ओ सरि सरि माने थालिरनि खारैखौनो माबा गोथावसिन एबा गोबाबसिन जायो होननानै होनो आरो जोंनि बर' आइजोफोराहाय
उम
ओमफाय जोंना खारैजोंहाय बिदिनो गोबां ओ मोजां मोजां ओंख्रि संनानै जानो हायो आरो जेरै सबायजों साम' अनलाजों दाउ एफोरदि जेनेबा एफोरदि ओंख्रिफोरावहाय जेरै नारजि बेफोरावहाय जोंना खारैनि गोनांथि जायो आरो ओमफ्राय आरो बिदिनो ओंख्रि गोबाब होनो जेरै माने मैगं खांथिंनानै जानाय ओ लाइ लाफा बिदिनो ओ खुदुना बिदिनो बायदिसिना लगायनानैहाय संनाय आरो ना बियो सजना बिलाइ बायदिसिना हेलौ जोङो खारै जायो आरो ओमफ्राय ओंख्रि गोबाब होननाय जायो। बेयावहाय माने ना गोरान होयोबा आरो मिलौसिनो आरो
उम
ओमफाय मा होनो बेबायदिनो संनाय जायो आरो जोंना माबाफोरखौ ओंख्रिफोरखौ
औ
ओम अब्ला नोंथांमोननिखै माबायदि संनाय जायो माबा माबायदि जेनेबा खारैनि बाहायनाया माबायदि नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां ओ नोंनि बे बुंनाय बायदिनो जोंनिथिंबो एखे रोखोमैनो बानायो। जेरै जोङो गोबां रोखोमनि बिफां एबा लाइफांफोरजों जोङो खारैखौ बानायनो हायो जेरैबायदि जोङो ओ थालिर फस थालिरजों बानायनायानो मोनसे गुबैसिन होननानै जों खोनानो मोनो। आरो बेजों लोगोसे जोङो मुदुफुल बिफां बेनिफ्रायबो जों खारैखौ दि बुनो हायो। आरो बेसरनि जेब्ला बेसरनि माबा साबा बेफोरखौबो जों सावनानै खारै महराव लाबोनो हायो। बेफोरनि खारैया बारा दै एसेबां गोबाब नङा बाबो बेफोरो खारैनि मुङाव गोग्लैयो जेरैबादि जोङो थालेर फस्लखौ सिगाङावनो जोङो ओ थालिर आथियानि बिफांनिफ्राय लानायखौ बांसिन मोजांसिन होन बुंनाय खोनानो मोनो आरो जोङो सिगाङावनो बे थालिरखौ दाननानै बिनि बेखौ मोजाङै जिरनाय जायो आरो बेजों लोगोसे बिनि मादाया बयनिसाय खारैया गोबाबसिन जायो होननानै जों मादाखौबो दाननाय जायो। मायादाखौ फिसा फिसा दानोबासो थाब रानो होननानै जोङो मिथिनाय बायदियै जोङो बेखौ फिसा फिसा बानायो मानो होनबा थालिर फस्लाया राननो जोबोद गोरलै थाबनो रानो बियो जायनि था थाखाय बेजों समान समान रानफानो थाखाय जोङो बिनि मादाफोरखौ गौ फिसा फिसायै दाननांगौ जायो बे फिसा फिसा दाननाय जों जोङो बेखौ फस्लाजों समानैनो समान एखे रोखोमै जों सावफानानै खारैखौ दिहुनना लानाय जायो। इनि उनाव जोङो खारैखौ जेब्ला हाथफ्ला महराव मोनगोन अब्ला जोङो बेखौ खारैखौ ओ सरनो थाखाय माखासे नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोङो नालेंखर खथाखौ बाहायनाय जा जायो बेनि बेखौ खद। खथाखौ जोङो बिनि उनथिंजाय एबा बिनि खिथुजोंं फलंनाय जायो जायखौ फलंनानै जोङो। जिगाब एबा बेनि सायाव जिगाब एबा जुजाय जुजायफोरखौ जोङो होनानै नारसिननानै बेयाय दै होनानै होनाय जायो आरो जों बिनिफ्राय खारै ओ फसनो थाखाय बेनो मोनसे दाबोर एबा मोनसे जोङो ओ भयामफोराव जोङो बेखौ मोजाङै दोननाय जायो आरो बे खारैखौ जोङो। गोबां रोखोमाव बाहायो। जेरैबायदि जोंनि बे जानाय लोंनायाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि बर'फोरनियाव जबां गोबां रोखोमनि खारैजों जाग्रा मैगंफोर दङ नोंथाङा जेरै बुंदों अनला ओंख्रि सबाय ओंख्रि आरो बेफोरबायदिनो बायदि बायदि मैगंफोरखौ जों खारै जानायखौ नुयो नुनो मोनो
औ औ
ना रुदुमना जानायफोरावबो जों बेफोरबायदिनो खारैखौ होनानै जोङो बेखौ मोजाङै संना जानायखौ नुनो मोनो खारै जायोबा जोंनि देहाया मोजाङै थायो आरो जों एसेबां बारा ाय खसुबद मोना होननानै जों खोनानो मोनो गोजोन आरो बेफोरबायदिनो माखासे मेथ'गाफोरनिफ्रायबो बानायना लानाय जायो। नुब्रानोदों बेफोरबायदिनो जों खारैखौ दिहु। फुना लानाय जायो।
औ।‌
आरो खारैखौ अ खारैखौ जोङो, बेफोरबायदि बाहायनायजों लोगोसे, बिनि मुलाम्फा हिसाबै जोङो हाथाय बाजाराव फानहैनायखौ नुनो मोनो। रांखान्थिनि बेलायाव बो जोङो बे खारैखौ बाहायो। गोबां मानसियानो टाउन सोहोराव। थानायफोरा बेफोर खारैखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोना? मानो होनबा बिसिनाव बेफोरबायदि लाइफ बिफांफोरा बिसोरनि खाथियाव थाया जानांगौ। जायनि थाखाय बिसोरनो। नांगौ न'फोराव संना जानो थाखाय जोङो बेफोर, खारैखौ फानहनाय गोबसोर लानानै फैयो। जोंनि गामि ओनसोलाव, गोबां रोखोमनि लाइफांफोरखौ जों मोननो हायो। जायनि थाखाय जोङो गोरलैयैनो बेफोरबायदि खारैखौ जों बुथुमना लानो हायो। एबा बानायनानै लानो हायो। मुदुफुल बिफाङआो जोंनि गामियाव जेबो गोबांखौनो मोननो हायो। आरो जोंनि फुख्रिफोरावबो बेबायदि। बिदि मेथ'खाफोरनि खारैफोरखौ जोङो बोखांनानै जोङो बेफोरखौ बानायो। आरो। एफोरबायदिनो जोङो खारैखौ दिहुनना लायो। आरो नोंथाङा बे खारैनि बागै एसे मोजाङै मि मिथिबावोबा एबा सिनथिं बाहायनायनि बागै एसे मोजाङै मिथि मिथिबावबा एसे फोरमायनानै
औ मिसे नोगो। माने ओ जोंना खारैखौहाय माबायावबो बाहायनाय नुयो आरो, जेरै माइ गायनायफोराव जेनेबा बेलाव बारिफोरावहाय। बेलावबारिफोरावहाय जोंना खारैया माबा जेनेबा हेल्प होयो आरो। उम उम। माने माइ गायनो थांनायाव जेनेबा बेलावफोरा बायोबा, बे बेलावफोरखौहाय ओ बे खारैजोंहाय एसे माबा ओरैजाय माबानानै हुनानै माबायोबा जेनेबा खारै माबाया बेलावा बानाया सिरियो होननानै बुङो आरो ना, बरफोरा
औ नंगौ।
औ बिदिनो खारिया जोंनि जिउआवहाय गोबां बिफाव लायो आरो।
ह
माने आरो मानसिनि मान नि देहा देहानि जेबो खहा खालामा जेनेबा खारैया जोबोद मोजां खााल खााल फुख्रिफोर जायोबा जोंहा उदैफोराव जेबो माबा जाया आरोना मोजां मोजाङानो जायो
औ
ओमफ्राय बिदिनो खारैखौथ' आं माने जोङो खारैखौ मादाखौबो आरो बिफांखौबो फिसा फिसा हानानै माने फोराननानै बानायो आरोना
ह नंगौ
उम अब्ला नोंथांङा एसे फोरमायनो हाबावगोन ना
खारैया आरो जोंनि गोदोनिफ्रायनो बाहायजाबोनाय एबा गोदोनि मुगानिफ्रायनो जोंनि बांसिनावनो बर' समाजाव जोंना बांसिनानो खारैखौ बाहायनायखौ नु बोदो जायनि थाखाय जों खारैखौ गुबैयै सिनायथिनो हायो आरो जोंङो गोदोनि समाव जों बेफोरबायदि थावफोरखौ मस्ला मस्लि होनानै जानाय गैयामोन जोंङो गोबांखोनो जोंङो खारैजों संनानै जायोमोन जोंनि मोनफ्रोमबो मैगंङावनो ज जोङो खारैखौ लुनानै जायोमोन खारैखोनो जोंङो बयनिसि जबो
औ
ओ दा जोंनि खारैनि बागै बुंनायखौ एसेनोसै दोननो सानबायमोन एसेबांङावनो दे होनबा नोंथां